हेल' नोंथां औ खोनादों दा ना?
औ खोनादों खोनादों नोंथां।
आरोबाव गोजोननाय लाहरबावनाय थाबाय।
औ औ औ आंनिफ्रायबो गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
दा जोङो बे समाव जोङो जोंनि दाउ अमा फि फिनायनिफ्राय जों माबायदि माबायदि रांखावरि आरजिनो हायो दाउ अमा फिसिनानै आरो जों बेखौ फिनानै मा मुलाम्फा जायो? गुसुङै सावरायनो सानदों आरोना।
औ औ औ औ औ
दा आंनिफ्राय फंनैसो बुंहरग्रो होननानै सानबाय।
औ दे औ बुं।
जोङो जोंनि बर'नि न'खरफोरावथ' जोङो नुनो मोनो अमा आरो अमानि बागै जोङो दाउ बोरमा हांसो बेफोरफोरखो फिननायखो जों नुनो मोनो आरो ना।
औ औ औ नंगौ नंगौ।
जेनेबा दा जों अमाखौथ' बर' मानसिया फिखाथार ना।
औ औ नंगौ नंगौ फियो फिसियो।
खोनादों ना नोंथां अमखौ जोङो फियो।
औ औ।
अमखौ जोङो सोरबाबाया माने अमा अमा बिमा फिसिनानै थाखा खामायो आरोना रां खामायो।
औ औ नंगौ नंगौ।
जेरैबायदि माने अमा बिमा मासे लायोब्ला बोसोरावहा अमा खासि मासेनि दामा दायो जेनेबा बोसोरसे फिसियोब्ला ओ नैजि रोजा बा नैजिबा रोजा बा सोरबाया जिबा रोजा बिदि मोनोना दा अमा बिमा फिब्ला जों दानाव माने द' दानावनो जोङो बोसोर बोसोरसे फिसियालासिनो बोसोरसे एसे नांलाया आरो जों अमा फिसा जुदि जोन फिसा खांहैयोबा द' दानावनो जोङो अमा खासि मासेनि दामखौ जों मोनखायो आरोना।
औ मोनो मोनो।
ओमफ्राय जों बोसोरसे बा थ' जोङो जों फाथालनि अमा फिसा फाननो मोनगोन नालाय
औ।
अमा खासि मानैनि माने दामखो ओ माने मोनखायो आरो ना।
औ मोनो मोनो औ।
फिसायावनो जों मोनखायो। मानैनिखौ जोङो अमा बिमा मासे फियोब्लानो बोसोरसे बेयाव अमा खासि मानैनि माने दामखौ जों मोननो हायो आरो ना।
औ औ नंगौ।
गोबाङा जेनेबा बारिफोरा जुदि गुवार गैयाब्ला खासिखौनो फिनानै माने रां आरजिदों रां खामायदों न'खर सामलायदों नख गथ' गथाय फोरोंदों बेबायदि आरो ना।
खालामो ओ बबेबा कलेजफोराव एडमिसन लाब्रबनोबाबो। बबेबा गथ'नि स्कुलनि फिस होनोबाबो ओ जोङो अमाखौ फानब्रबनानै जोङो बेफोरनि फिस एबा गोनांथि गावनि गोनांथि बेसाद मुवा बेसादफोरखौ जोङो लानो हायो आरोना औ दानियाथ' गोबां नुबोदों जोंनि खाथि खाला ओनसोलावबो ओ अमानि फाराम खुलिनानै साख्रि साख्रि औ
हेलौ‌ नोंथां।
औ खोनादोंना?
हेलौ‌ औ खोनादों दा औ।
औ खोनादों ओ दानियाथ' गोबां नुबोदों जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव अमा अमा फिसिनानै अमानि फार्म बानायनानै गोबां माने गोबां मुलाम्फा जानाय नुनो मोनदों जेन साख्रि साख्रि मावनायनिफ्रायसो बांसिनसो माने रां आरजिनो हादों आरो माने। अमा अमानि बिदि फार्म बानायनानै
औ नोंथां।
औ औ नंगौ ओ गोबां माने बेखार लाइमोन फोरा किसुमान बेखार लाइमोनफोरा बिदिनो गोनोखोआरि आदब बाहायनानै फिसिनानै बेबायदिनो ओ गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। औ औ ओ ओमफ्राय नोंथाङाबो अमाफोर फिसियो नामा एसे फोरमायना
औ आंबो। मा हाखौ गोबां बेबायदि बोसोर फिसिबोबाय। फिसिबोदों आं हाबा जाजेननायनिफ्रायनो अमा फिनानै नख'रखो सालायगासिनो दं आरोना दा। फरायबाय थादों आङो अमा दाउ अमा फिसिनानो एसे खरसाफोरखौ दिहुनो। बेबायदि आरोना।
औ ओ नोंथाङा औ नंगौ नंगौं नंगौं नंगौं नंगौ नंगौ। दाउ औ औ ओमफ्राय औ।
आरो जोङो दाउफोर दाउ दाउफोर फिसि दाउ हांसो बेफोर बेफोरबो जोंनि थाखाय माने रां खामायनायाव मदद खालामो दै। बेखौ आंनिफ्राय बुंनो हागौ आरो ना।
औ औ नों।
जेरैबायदि दायो दाउ बिमा माथाम माब्रै जुदि मोजाङै लाखिनानै दोननो हायोब्ला ओ बेरामफोरनिफ्राय बासायनो थाखाय जोंनि दाउफोरखौ एसे मुलि होफा होफा खालामनांगोन आरो ना।
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
मोजाङै बिदै दैेनानै दिनै फिसा गफाय होनानै ओ दाउ फोरनो जुदि मोजां आदार होयोब्ला बे दाउआ देरगोन देरनानै जोङो किजिसेयावनो जोङो फासस' सारिस' फासस'खौथ' जोङो दायो दानि दामाव जोङो फाननो हायो आरो दाउ मासेखौ औ जानाया जा नानै आदार होनानै जुदि फिसियोब्ला ओ कि मोननै दाउ फानोब्ला मासेयावनो नोङो ओ आठस' थाखा बा हाजार थाखाखो मोनखायो नालाय दाउ मासेयाव बेबो नि थाखाय बहुद माने गोबां बेबायदि हेल्प खालामो आरोना
खालामो खालामो बिदिनो जों रिसार्ज औ नंगौ जों मबाइलनि रिसार्ज फोर गैब्रबा जाब्लाबो एबा द्रेसफोर नांब्रबगौ जाब्लाबो एबा मा मोनसे संख्रि फानलु नखरनि जायखिजाया बेसाद फिसा बेनलााय बिदिनो नांब्रबबो जाबो जोङो बाजारफोराव मासे मानै लांब्रबनानै फाननानै जोङो ओ बे नांगौखौ सुफुंनाबो लानो हायो आरो। दाउफोरजोंबो औ खोनादों नोंथां खोनादों
हेल'
औ खोनादों हेल'
एसे
खोनादों औ नंगौ-नंगौ औ-औ ओमफ्राय नोंस्रा दाउफोर फिसियोना फिसिया आरो मा-मा रोखोमनि दाउ फिसियो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
दाउखो जोंहाबो फिसियो माने दा जोंनि लकेल दाउआ जाबाय माने जिखो जोङो माने मा होनो लायो बियो एसे फिसा जायो आरोना बारा गिदिर जाया बेनिफ्राय जेब्ला जोङो बे कयलार बे कयलाराबो जोंहा दङमोन गिदिर गिदिर जाद दङमोन आरो माने फिसा समाव गां नुवा आरोना गां नुवा आरो फिसा लान्थि लान्थि लान्थि लान्थि माने खयलार बादियानो आरो कयलार थारबो नङा माने बेखौबो माने ओरैबायदि दसेनो देरो बे दाउआ ओमफ्राय जों बे दर जायोब्लाबो माने बेदरा इसेखौनो फिसा नुब्लाबो माने बेदरा बुरजा जायो आरोना बेबायदि माने गिदिर जा आरो बे गिदिर जा दखौ लायोब्ला जोंहा एसे मोजांसिन जायो मुलाम्फा फा जायो ओ मुलाम्फा जायो फोराव मुलाम्फा जायो माने एसे देखरा जाबानो बेयो केजिसे बा बारखागोन आरोना
औ नंगौ नंगौ नोंथौ नंगौ
बेखौ आङो फिसिफेरबोबाय आरो आबो दङ दाउआ आंहा
औ-औ-औ
आरो जानायाव जोङो जुदि जों गुबुननि दाउखौ बायनानै जायोब्ला जोङो एसे थाखा फैसाया बारा थांनाय बायदि मोनो जुदि न'निखौ न'खराव फिसिनायखौ जायोब्ला जोंहा एसे थाखा फैसाफ्रा बेदर बायनो गोनांखो जोङो गुबुन खरसायाव जोङो गुबुन खरसा मोनबोलायबाय जों न'आव जायोब्ला बेबायदि माने जोंनि थाखाय बिराद जायो आरो ना दाउ फिसियोब्ला
औ नंगौ दां फैसाफोराबोथ' थाबाय थाया नालाय ओ आला आलासिफोर फै आलासिफोर मालाबा फैब्रबना होबाबो न'आव जुदि दाउ थाखायोब्ला जोङो न'नि दाउखौनो आलासिनो बुथारनानै होनो हायो आरो औ ओमफ्राय नोंथांमोननि गामियावहाय दाउफोरनि फार्मफोर दंबायबायो नामा
औ
औ दाउफोरनि फार्मफोर दंबाय बायो दा
जोंनियावथ' आवगायाव दंमोन आरोना फाराम ओमफ्राय दायो दा दसे गैथला गुबुनाव खुलिहैनाय दङ ओमफ्राय दा सोलिगासिनो दङनो आरो दायो बियो
औ-औ-औ ओ अमाजों जेरै गाव गावनि अमानि फार्म खुलिनानै जेरै गाव गावनि जिउखौ सुफुं दाफुंनो हादों माने जौगासार होनो हादों बिदिनो दाउनि फ्राम बानायनानैबो गोबां मानसियानो ओ गावनि आथिङाव गाव सुंथाना लानायखौ नुनो मोनदों आरो जोंङो औ खोनादों ओ।
औ
हेलो औ औ ओ दाउनि फार्म खुलिबा जोङो औ फिसाखौबो फाननायजों लोगोसे फिसा जाहोना फाननायजों लोगोसे जोङो दाउदैखौबो फाननो हायो दानिया गलाफोराव। ओ दखानफोराव गलाफोराव जोङो दाउदैखौ कार्टन हिसाबै लांनानै फानहैनो हायो आरो। बिदियावबो गोबां मुलाम्फा जायो दाउनिफ्राय।
औ
औ औ ओ नंगौ नंगौ नंगौ दे बुंलायसाय नोंथां
जों माने जुदि बेखार जानानै दङब्ला बेफोरखो जों फिसिनानै माने रां आरो जिब-जुनार बोरमा फोरखौबो जों फिसिनो हायो बोरमा फनानै जोङो बेखौथ' जोङो आदारबो बायना बायना होनाङा जेबो खरसा गैया जोंहा।
औ गैया गैया
जोंङो जोथोनलसो खालामनांगौ बेखौ दुब्लियाव लांनांगौ आरो फाव खानानै बिलाइफोर दाननानै होयोब्ला अमा बिलाइफोर नागिरनानै एसे खस्थ खालामनानै होयोब्ला जोङो बे बोरनिफ्रायबो रां आरजिनो हायो आरोना
औ हायो हायो हायो।
गोबां सहाय जायो आरो नखरफ्राव मालाबा लोमजा जा जासा बे बोरमाखौनो जों मालाबा मासे फानब्रबनानै जोंङो हस्पिटालफोरावहा जोंङो लांनो हायो बेमारि
औ औ हायो नोंथां ओ औ नंगौ नोंथां ओ होमबा नों थां ओ समाबो जाबाय ओ नोंथांजों रायलायनो मोननानै गोबां ओ दाउ, अमा फिसिनायनि बागै रायलायनो मोननानै मिथिगौ ओ माबायसा फिसियो माबायसा मा ओ दाउ फिसियो बेफोरनि आदबखौ नोंथांनिफ्राय मोननो हानानै गोजोननाय मोन बाय नोंथां हेल' औ फिन औ फिन गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय नों थांसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय औ।
दे दे दे दे जागोन दे अ